अ खोनाबायना नोंथां? अ‌ अ आच्सा जोङो दायो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
ओ जों ओ जोंनि ओ बर'फोरनि जे दानाय लुनाय बे आयदानि सायाव सावरायलायनो नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां जागोन।
ओम जोङो दानाय लुनाय होनोबाथ' ओ दानाय लुनाया गोदोनिफ फायनो सोलिबोनाय नङा होम ओ आरो दायोहाय गोदान गोदान ए आइडियाजों दानाय लुनाया ओ सफैबाय। सिगाङावहाय जिबायदि आ आखाइजों दानाय लुनाय दायोमोन आरो दायो एसे आलादा रोखोमै दानाय लुनाय खालामबाय ओखायनो बे दाना ओ जोंनि बर' आइजोफ्रानो माने सिगांनिफ्रायनो गोबां माने बिहोमा होबोदोंमोन बा बिफाव लाबोदोंमोन बाहागो लाबोदोंमोन दानाय लुनायाव नङा होमबा नोंथां? हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां खोनाबायना? खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ।
अ अ बे दानाय लुनायष औ औ ओ दानाय लुनायखौ माने जोंनि बर' आइजोफ्रानो माने ओ दाबोदोंमोन नङा होमबा? गोदोनिफ्रायनो आरो बेवहाय दानाय लुनाय होनबा जोङो जिफोरखौनो गायै जों बुंनो हायो ओ आरो बै दानाय लुनायाव जोंनि बर' आइजोफ्रा खोब आखा फाखामोन। नङा होमबा नोंथां? हेलौ। औ माने बिदिनो आर'नाइ फालि, गामसा दखना जोमग्रा सिमा बैफोरबायदि गाननाय जोमनायफोरखौ जोंनि बर' आइजोफ्रा आखाइजोंनो दाबोदोंमोन, ओ गुबुननि सायाव सोनारनो गोनां जाबोआखैमोन नङा ओमबा नोंथा? ओ बेनिखायनो दाबो बै हाबा हुखा जे दानाय लुनाय बै दानाय लुनाय हाबाफारिया जोबनानै थाङाखै दायो जों नुनो मोनबाय जे दानाय लुनाय बै
ओ नोंथांनिया नेट गैया खोमा दां?
नोंथां अ खोनादों ना हेलौ?
औ औ दायो खोनाबाय।
नामा
अ दानाय लुनाय होनोब्लाथ' ओ नोंथाङानो दायो बुंलांखांबाय जे बर' सुबुंफोरा माबोरै दायो लुयो बा गोदोनिफ्राय माबोरै दाबोखो अब्लाबो आं एसे बुंफिन बावनोसै ओ दानाय लुनायखौ गोदो ओ जोंनि आबै आबौमोना माबायदि दायोमोन होनोब्ला ओ गिबि गिबियावनो बे नों-नोंथाङाथ' एम्फौ लाथाखो मिथियो जानांगौ?
मोनथियो मोनथियो नंगौ औ
औ बिनिफ्राय ओ फिथोब दिहुननानै बे फिथोबखौ ओ फानब्रै ओ नांगौ सेबां सोमनानै दिननानै माने फिथोबखौ गुरै खालामनाय जायोमोन गुरै खालाम गुरै खालामखांनायनि उनावहाय बेखौ बिनिफ्राय खुन्दुं बर'ननाय जायोमोन।
औ नंगौ
बे खुन्दुंखौनो ओ हिसानसालियावहाय माने ओ बर'नि सुबुंफोरा बेजोंनो जि दायोमोन। जायखौ माने जोङो बुंनो थाङोब्ला जोबोद ओ सासे गियानि सुबुंफोरासो माने बेवहाय आखा फाखा सुबुंआसो माने इखौ हायो दानो जेनेब्ला बे जि दानायावहाय सासे गोरों जानो नांगोन नोंथाङा अब्लासो हागोन। ओ ओमफ्राय दायो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जि बेफोरबायसा हिसानजों जि दानाय लुनायखौ नुयोना नुला?
अ हिसानजों जि दानायखौ नुयोबाबो गोबां खम जाबाय। दायो ओ दानाया होमबाबो खम दायो आरो ओ बिदिनो गामसा दायो
औ
आर'नाइ दायो दख खना दायो दायो गोदो सिमाफोरखौ दायोमोन किन्तु दायो सिमाखौ बारा दानाय नुबांला। ओ उलसि ना मा होनोमोन गोदो बे जोमग्रा जिया? जि गुदुं दि गिदिद थायोमोन ना? बेखौबो दायोमोन खिन्थु दायो जोंनिथिं दा ला बांसिनानो ओ जे फालाराव स्थ'क थाबाय बै फालार स्थ'कनिफ्रायनो ओ बायनानै लाबोयो बे गुबुनफोर दानायखौ आरो
औ।
आरो दायोथ' जायफोरा बिदिनो जि दायो बिसोरो आथिखालाव गोबां रां खामायसै नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
गांसे दख'नानि दामा बि बिदिनो सेे रोजा नै रोजा बिदि नङा होमबा? आरो थि बिदिनो गांसे आर'नाइनि दामा ओ नैजौ थामजौ गांसे गामसानि दामा थामजौ ब्रैजौ बेबायदिनो माने गोबां बेसेन गोसा जाबाय आरो आखायजों दानाय जे जिफोर बेयो। आरोथ' गोदो खोनानो मोनदोंमोन जे इन्दि सि नोंथाङा बे दहाय इसे सिगाङाव बुंदों ओ फिथोबनिफ्राय दिहुननाय जे खुन्दुंजों बानायनाय जिखौ जोङो इन्दि सि बुङोमोन। दायो बै इन्दि सियाबो ओ जि आइ टेक मोननायनि लामायाव जाबाय बा जि आइ टेक मोनबाय। ओ होमबा गोदोनि जे बर'फोरनि दानाय लुनाय बै जिफोरा दख'ना गामसा जोमग्राफोरा बेसेबां ओ ओंथि गोनांमोन आरो मैल'बानमोन नङा होमबा नोंथां? दायो ओ बुंनो थाङोबा गामि ओनसोलाव बै हिसानजों जि दानाय ओ खोब खम नुनो मोनबाय। नोंथांमोननिथिं मा रोखोम तो जोंनिथिं दायो हेडसाइ हिसानजों जि दानाय बे थाथ सालजों जि जि दानाय बेयो एसे खम जाबोबाय आरो ना।
औ।
ओ गोदोनि दिनाव गंफ्रोमबो न'खर न'खर बर'नि न'खर न'खर बेे जोङो इसानसालि नुनो मोननो थाङोमोन। ओ बबेयावबा जोङो गामिफ्राव दावबायोबा बेरायबायोबा जोङो ओ हिसानजों जि दानाय आरो जि सोंनायफोर खौ जों नुहैयोमोन नङा होमबा नोंथां? औ। दायो जोङो गोदान गोदान जे दाजेम आइजें आइला बेफोरो गोदान महर मोनबाय। जेरै नोङो थाथसालजों दायाबालानो माखासे ओ बोलो नाङै खस्थ' नाङै मेसिनारि बुस्थुफोरजों जोङो दानायखौ नुनो मोनबाय। बिदिनो जि सोंनायफोरखौबो जोङो माखासे ओ खस्थ' नाङै माखासे आइजेंफोरजों जोङो सोंना खौ नुनो मोनबाय ओ दायो मानि ओ जुगा सोलायबोनाय हिसाबै मानि बै दानाय लुनाय माखासे ओ आदब खायदाफोराबो मानि सोलायबोफाबाय नङा होमबा नों थां?
औ औ।
ओम थारैनो ओ नोंथाङाबो इन्दि सिनि सोमोन्दै एसे ओ माबाफोर मोनथिबायगोन नामा?
औ नोंथां आंथ' बे इन्दि जिनि सोमोन्दै माने जा एसे एनै मि थियोमोन आं नोंथांनो खोन्थाखाबाय ओमफ्राय आं दाथ' मिथिला ओ ओमफ्राय आं नों थांनो मोनसे बुस्थुखौ फोरमायनो सानदों जे ओ ओ। दानि मुगानि जिफोरखौहाय माबोरै दायो माने? नोंथाङाबो मिथिखायो जे दानि मुगानि जिफोरखौथ' बांसिनानो मेसिन मेसिनफोरजोंसो बानायनाय
नंगौ नंगौ औ नंगौ।
औ जेरै मानो होनो ब्ला ओ आथि खालनि सुबुंफोरा माने गासिबो बुस्थुखौ थाबनो जाजानो लुबैयो बा खम समनि समावनो जाजानो लुुबैयो। बेनिखायनो आथिखालाव माने मेसिनफोरजोंनो बांसिन बानायनायखौ जों नुनो मोनोसै
नंगौ नंगौ
ओ बिदिनो आरो
औ औ थारैनो जोंनि ओ बर'फोरनि जि दानाय लुनाय ओ बियो माने खोब बाखनायथाव नङा होमबा नोंथां आरो बे दानाय लुनाय आथिखालाव जोङो हौवा मानसिफोरखौबो ओ दानाय नुबाय जि जोमफोरखौ नङा होमबा नोंथां गोदोहाय बे बांसिन हिनजावफोरखौल' जोङो जि दानायफोरखौ नुयोमोन हिसानसालियाव जोङो हिनजावफोरखौल' बांसिन नुयोमोन नङा होमबा नोंथां दायो जोङो ओ हौवाफोराबो खोब माने हिन्जावफोरबायदि जि दानो लुनो रोंबाय बिदिनो आलादा आलादा दानि जुगाव जे माने हिसानसालि खालामनानै बा मोनसे सेन्टार बि उइभिं सेन्टारफोर खालामनानै बैयावनो जमा माने जि दानाय लुनायखौ जों नुबाय आरो दानि जुगाव दानि जुगाव बे न'खर न'खर दानाय जि हसानस
बैफोरबायाद बिदिनो जागोन आरो आसा नोंथां समाबो जाबाय जोङो गोबां दानाय लुनायनि सोमोन्दै रायज्लायबाय जोङो दानाय लुन नायनि सोमोन्दैायलायनायखौ बेखिनिनो दोनथनोसै नामा नोंथां
औ जागोन द नो औ